औ दा
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो कल खालामदोंमोन नोंथां। बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा ए आइ ए आ आ जों माबायदि जोंनि जिउ खांनायाव माबोरै माबायदि माबा होदों मदद खालामदों बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होम्बा नोंथां?
अ जागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा होननानै बुंजायो नोंथां। जागोन नोंथां अब्ला नोंथाङानो एसे जागायगोरना होदो नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे नोंगौ नोंथां जोंहा ए आइ माने आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्ट बे मानि मुङानो जोबोद माबाखा आरोखि नङा होम्बा? जायखौ जों इटलिजेन्ट होनदों। दा ओ जोंहा बेखौ ए आइ होन बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां माने दानि जुगावहाय जोंहा जे गासैबो खामानियाव माने बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा जेरै जोंङो औ नोंथां जेरै जोङो ओ नुनो मोनो गुबुन गुबुन हादरफोराव दावबायहैनो थाङोबा जेरै चाइना आमेरिका ओ बिदिनो जापान बेफोरबायदियाव जोंङो दावबायनो थाङोबा जों नुनो मोनो। जोंङो बबेबा हटेल बबेबा रेस्टुरेन्ट बा बबेबा माबाफोरावहाय ओ जेरै एयारपर्ट नङा होमबा नोंथां बैफोरबायदि जायगा फोराव माने ए आइ खौनो ए आइ नि जेनाखि रबट ए आइ जों बानायजानाय जायनाखि रबट नङा होमबा नोंथां बै रबट फोरानो जोंनि खाथियाव फैनानै थाफैयो नोंथाङा माबा जुदि अर्डार खालामोबा जानायनि लोंनायनि जिखुनु बैसोरनो जोंङो मानि फेटआव लालाय लायनानै माने थाबायनानै माने जोंनि खाथियाव मानसि बायदि बिसोरो होफैयो नङा होमबा नोंथां।
औ होफैयोथ' नोंथां औ
औ नोंथां आरो बिदिनो जोंहा जेरै बबावबा मोनसे गिदिर हाथियारफोरखौ सालायनोबा जेरै जोंङो बे जायगानि फ्रायनो आङो नोंथांनि जायगायाव माबा मोनसे हाथियार हरनोबा बा गावहरनोबा आङो बाव थानानैनो नों थांनि सिम गावहरनो हायो बेफोरबायदि जाबाय आरो ए आइ जों नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि जों खालामनो हायो। औ दा ए आइ जों जोंहाथ' गोबां नुनो मोनदों आथि खालावहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो जेरै ओ माबाफोरावहाय जेरै ग्रकफोरबायदि जेमिनाय बा सातजिपिटि बेफोराव जोंङो नोंथाङा माबाफोर फट'फोर इदिट खालामनोबा फट'फोर मिसिं बा माबा गोमानाय मोनदोंबा नोंथाङा जेरै आंनि आंनि बेकग्राउडआवहाय आंनि उनथिंजायहाय ओ मोनसे हाजोनि सावगारि होना होबा नङा होमबा नोंथां आरो नङाबा आंनि उनजोंहाय आंखौहाय बै बिस आवहाय माने गसंनाय खालाम दै सेराव गसंनाय खालाम। बेफोरबायदि होनबानो नों मा नांगौ नोंथांनो बेखौ ए आइ आ होजोबगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिबो माने फिसा फिसौ जोंखौ मदद होदों आरो आरो बेल' नङा जोंहा गोबां ए आइ जोंहाय गोबां खामानि मावनायखौबो जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां। ओ औ नोंथां बिदिनो गोबां दङ जोंहा ए आइ निफ्राय मोननाय मददफोराबो। जेरै जोंङो ओ ए आइ फोरजोंहाय जोंङो माबा मोनसे भिडिय'बो जों खालामनो हायो। जेरै आंखौहाय ओ माबाजोंहाय सासे बडि बिल्दारजों खमलायनाय भिडिय' खालाम बिदि होनबा आंखौहाय आंनि महरखौल' होना होनांसिगौ आंखौ अब्ला फट'खौनो बियो भिडिअ'आवहाय माने सोलायहोयो आरो कनभार्ट खालाम नङा होमबा नोंथां। बेफोरबाय दि माने नोंथाङा जा नांगौ बेफोरखौ ए आइ आ बानायना होनो हायो नोंथाङा जेरैबायदि बिदों नोंथाङा मा लुगैदों बेफोरबायदिखौल' बुंना होनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां। जेरै आङो हमना लादो आंखौहाय ओ ड्रन सुट खालामनाय बायदि मोनसे भिडिअ' बानाय होनना बुंबानो लिरना होबानो ओ बे ए आइ आ नोंखौ द्रन सुटजों ओ ड्रन ड्रनजोंहाय भिडिअ' बानायनाय बा ड्रनजों सुट खालामनाय बिदि भिडिअ' बानायना होगोन आरो नोंनो नङा होमबा?
औ औ होखायोथ' आरो नोंथां औ।
औ नोंथां दा बिदिनो जोंहा आरो ए आइ जों जायनाखि जेसेबांनाखि माबाफोर दङ। ओ बिदिनो फरेन खान्ट्रिफोराव थाङोबाथ' जोङो माने गोबां बेफोरबायदि ए आइजोंनो ए आइजोंनो माने सोलिगासिनो गुबुन माबाफोरा हादरफ्राव। दा बेफोरखौथ' सावरायबाय आङो जेरै बेनिनो जोंहा बेनिफ्राय ओरै ए आइ बाहायनानै जोंहा सुबुं माहारिया माबाफोर लस जादों नामा माबाफोर गोमादों नामा बेखौबो एसे सावरायनांगोन ना होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जेरै जोंहा ए आइ आथ' जोंनि खामानिखौ सुबुं माहारिनि खामानिखौ मावबाय आ सिनो जेरै नोंनो दै रोगाना हैनाय माबा अर्डार खालामोबा नोंनो हैनाय बेफोरबायदिखौ नाथाय बेनि जायगायाव सोरबा बेरजगार जेनाखि खामानि गैयै सुबुं जेबो खामानि मोनै बैफोर सुबुङा बहाय खामानि मावनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां दा जोंहा माखासे जबफोरा साख्रि बाख्रिफोरा एसे गोमादों नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ ए आइ फैनानै बेखौ जों एसे बुंबाय दा जोंहा गोबां आथिखालाव नुनो मोनदों जोंहा ओ जोंनि हादरावहाय माने ओ सुबुंफोरा ओरैनो बेखार जाना दंजोबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानानैबो। नङा हबा दा बैफोरबायदि जायगाफोराव रबदफोरा जाय गा लाजोबोबा जों बेफोर आरो बांसिनाव होमबा नोंथां होनबाबो जोंहा बेखारजों माने बिनांखानाय दा बेयाव ए आइआ बेफोरबायदि जायगा ला फैजोबोबा जोङो माने गोबां बेफोरबायाददि खस्थ'आव मावनांगोन आरो बेखार जेंनायाबो गोबां गोबां माने बारा जाहैगोन आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ए आइ फैनाया माखासे सुबिदा आरो माखासे बेराफारसेंथिं जोंहा माने जोबोद माने गिख्रंथाव जालांनाय आरो बै माबायाव। उन जोलै उन संसाराव नङा होमबा नोंथां? जोङो मानि खामानि दामानि मोननो थांखाया नोबाबो नाथाय दा ए आइ आ जोंनि जायगाखौ लाफैजोब्बाय। दा बिदिब्ला जोङो मोजां गाज्रिखौथ' जों मोजाङै सायख'जनो हाला नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो आ एसे बे माबानि सोमोन्दै ए आइ नि सोमोन्दै आंनि सिगाङाव एसे बुंना होदों नामा?
औ जागोन नोंथां आरो ए आइ दा बे सासे सुबुं बायदि आरो जाय सुबुङा मान ओरैबायदि इन्टेलिजेन्ट बे मोनफ्रोमबो एन्सारनिनो जेनावहाय माबा कुइसननिनो एन्सार थायो बेफोरबायाददिखौनो जों होनजायो आरो जे सोंनो गोसो नों बेनाव सोंनो हायो नों बेबायदि होननो हायो आरो गोबां नोंथाङा होनलांबाय ए आइजों जों मा रबट थबट बाथ्रा बेफोरदि खोथाखौ बुंलांबाय जों कम्पिउटारजों बानायजोबनो हायो नङा नोंथां? भिदिअ थिडिअनि बेफोरबायदि खोथा बुंनो हाबाय नोंगौ नोंथां। दिनैनि दिनाव ए आइ बा आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स बेखौ सुबुंफोरा थारैनो मोजाङै मिथिनाया मोजां मानो होनो बे जुगा माने ओरैबायदि मोनसे सम फैबाय नोंथां। ए आइ नि जुग फैबाय आरो ना जाय जोङो ए आइ नि गेजेरजों जों माखासे खामानिफोरखौ न'आव थायै थायैनो जोङो मावनो हायो बा खालामनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां जे खामायखौ जोंनो मावनो थाखाय सुबुंनो मावनो थाखाय से घन्टा बा नै घन्टा लायोमोन बेखौ ए आइया बेखौ दस मिनिट बा बिस मिनिटनि गेजेरावनो मावनानै होयो आरो। दा जों बेफोरबायदि खामायखौहाय रोंनांसिगोन आरो ए आइ नि गेजेरजों जों बोरै मावनो आरो ए आइ आ मा बुस्थु आरो ए आइ आव जों मा मा मावनो हायो जों बेखौ मोनथि नांगोन आरो दा दिनैनि दिनाव जों ओरैबायादि नुनो मोनबाय नोंथां ए आइ फैनायाथ' बावथाराखै नङामोन नोंथां दा मानो जाखो। ए आइ नि मानसिफ्रा गोबां क्लास लाग्रा बेफोरबायदि जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां। माने ए आइआ दा ओरैबायदि नोंनि फिउसारखौ दिपेन्ड खालामगोन बेफोरबायदि मोनसे जाबाय आरो नोंथां जाय मानसिया ए आइ रोंगोन ए आइनि खामानिखौ रोंगोन बे मानसियासो गाव दानि जुगाव जब मोनगोन बास खामानि मोनगोन जों दा बेफोरबायदिखौ नुहुरसै आरो दानि जुगाव नङा ओमबा नोंथां दा बेनि थाखायनो दा दिनैनि दानाव सानाव नायोब्ला मानसिफोरखौ ए आइ फोरनि क्लास लानाय ए आइ फोरनि कर्स लानाय जा जों बेफोरखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां। ए आइ आव जों मा मा मावनो हायो नङा ओमबा नोंथां दा जों बेफोरखौ नु नुहुरो आरो आजि आथिखालाव आजिखालि नुयो नायनो नुयो जों नङा ओमबा नोंथां। ए आइ फिल्मफोरखौबो ए आइ जोंनो बानाय जोबसै नङा ओमबा नोंथां? मेथाइखौबो ए आइ जों बानायो भिडिअखौबो ए आइ जों बानायो। बेफोरबायदि आरो। फिल्म बानायलायो दा ए आइ जोंनो मानसिफोरा दा जों बे बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा नोंगौ नोंथां जों सुबुं माहारिया जुदि समजों लोगोसे खारफानांगौब्ला नङा ओमबा नोंथां जुदि जों ए आइ जों जुदि खा खारफानांगौब्ला जों ए आइ खौहाय रोंथारनांसिगोन आरो दा जों बेनि थाखायनो गा सुबुं माहारिया ए आइ नि सोमोन्दै जों मिथिथारनाया गोनांथार आरो ए आइ आ जोंनो मा होयो आरो जों मारै मावनांगौ नङा ओमबा नोंथा नङाबा जोङो ए आइ ए आइ गैयाबा ए आइ फैनाय लोगो लोगोनथ' खामाया जोबलांखाबाय नोंगौ माखासे खामानिफोरा नोंथाङा थिगखौनो होनखाबाय। यैनो नङा होनबा नोंथां दा आरो जोङो ए आइ खौबो जों मोजाङैनो रोंनांसिगोन आरो। जों खामाय मोननो थाखाय दा बेनि थाखायनो जों ए आइ नि सायाव एसे बयबो मोजाङै स्टाादि खालामबा जों मोजां आरो। मानो होनोबा ए आइ आ दिनैनि दिनाव नोंथां कम्पिउटारफोराव नङा ओमबा नोङो जोबोद खामानि मावो नङाबा एक्सेल होन माइक्रसफ्ट सोरो माइक्र' माइक्र'सफ्ट वार्ड होना जिखुनु खामानियानो जाय मानो माने जोङो आजिखालि मा खालामनो गोसो जोङो गासिबो ए आइ आवनो मोनजोबो आरो लेटार लिरनाय हग बा कम कम्पिउटारनि माबा मोनसे फरमुला नङामोन नोंथां बि लुकाप एग लुकाप मा मा लुकाप नों मा खालामनांगौ ए आइ नि गेजेरजों बबे बबेखौ डेटा एलाइन खालामहोनाय मा खालामनाय एक्सेलफोराव नङा ओनबा नोंथां बेखौ ओरै खालाम नङा ओमबा नोंथां? बबे फरमुला लागायोबा जों बे डेटाखौ जों मेटसिं खालामनो हागोन दा बेफोरखौ गाैबो ए आइ नि थ्रुयै मोनजोबो आरो ए आइ आवनो जों सार्च खालामबानो मोनजोबा आजिखालि आरो नोंथां ओरैबायदि थाबावबाय दा एक्सेलफोराव माइक्रसफ्ट एक्सेलफोराव साइडआवहाय ए आइ एप्स थाखाजोबो आरो ना। जोङो जुदि एक्सेलाव जेब्ला खामानि मावो बे ए आइ एफ आवहाय जेब्ला मा नों मेरला दं नालाय नोंथां नों सात जिपिति थायो ग्रग थायो ओ क्लथ थायो आरो मेरला जेमिना थेमिना थायो मेरला रोखोम दङ नों माखौ इउस खालाम खालाम दा बेनि साइडआव मा थाखायो आरो उम जों बेयावहाय लिरना होदो बे एक्सेलाव आं नै बे बायदि बेबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेखौ नों खालामना हो अब्ला नों अट'मेटिकेलि बे ए आइनो हारसिंनो खामानिखौ मावना होबाय थायो आरो। नों जेबो खालामनाङा नों दल' थानानै नों नायबायदल' थादो आरो बेखौहाय
औ नोंथां
गावनो अट'मेटिकेलि बे टाइपिं खालामलांबाय थागोन खालामलांबाय थागोन आरो अट'मेटिकलि हारसिंनो अट'मेटिक बे सिटफोरा फिलाप जागोन आरो दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। ओरैबायादि स्पिडआव जाबाय मा माने दिनैनि दिनाव नोंथां जाय ए आइ ए आइ रोङोना बेयो मानसिफोरा माने साख्रिबो मोनगोन जबबो मोनगोन आरो जोङो ओ खामानिखौबो मोनगोन नाथाय आरो फारसेथिं जाय मानसि
औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थोंसै समाबो जाबायना जोंहाथ' औ नोंथां दे